हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादोंना
खोनादों औ नोंथां खोनादों
माबोरै दं नोंथां
ओ मोजां मोजांनो नोंथां मोजांमोन नोंथाङा माबोरै दं औ मोजाङैनो नोंथां
आं फन हरनाय जाहोनानो खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
आं फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो बे बे दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावबा साबसिन जागोन
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोराव मा मा जोंहा आबाद मावबा मुलाम्फासिन जायो?
औ औ दा जोंहा नोंथां दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो गाहाय आबाद हिसाबै मावनाय जायो। ओ माइ आबादनि अनगायै जोंहा औ फाथो आबाद जायनाखि बार' मासिया होनना बुङो। बे फाथो आबादखौबो मावफानाय नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा गाहाय आबादा माइयानो
औ नंगौ नोंथां
माइखौनो जोंनि ए जोंनि ओनसोलाव बांसिनै माइखौनो गायनाय नुनो मोनो दा माइखौ माबोरै गायो आं नोंथांनो मोननै जे बिदिन्थि होनि
औ दे नोंथां औ खोनादों नोंथां
ओ जोंहा माइखौहाय माबोरै गायो होनना बुङोब्ला गिबियाव जोंहा फैगोन बोसोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंहा माइखौहाय गोग्गो माइ बा मोनसे मोजां माइ रग' रग' बासिनानै जों आ माइज्लि महरै दोननाय जायो जाय माइ खो जोंहा खोथिया फोनो थाखाय दोननाय माइखौ माइज्लि होनना बुंनाय जायो। ओ बे माइखौ जोंहा जेब्लानाखि जोंहा दैज्लां बोथोराव सफ्लैगोन जेब्ला जोंहा माइ फोनाय समाव सफैगोन अब्ला जोंहा माइ फोनायनि सानसे एबा साननै सिगां जोंहा दंग' बा माखासे फख्रियाव ओ सोमना लागोरनायखौ नुनो मोनो ओ फाथोनि बस्था बा माखासे बस्थाफोराव सोनानै जोंहा दंग' बा फख्रियाव सोमना लाग्रोयो। बिनि उनाव जेब्लानाखि गाजाया ओंखारगोन अब्ला जोंहा ओ हायावहाय जाय हाखौ जोंओ हालौनानैहाय माइ खोथियानि थाखाय फोसाबना लानाय हाखौ हालौनानै जोंहा फोनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनाव जोंहा ओ माइया जेब्ला देरफुनाय सम बे समाव जोंहा दुब्लिखौ बा फोथारखौ खेबसे हालौग्रोना लायो। ओ जाय गिबि खेब हालौवनायखौहाय जोंहा ओ खारायनाय होनना बुङो बिनि उनावहाय नैथि खेब थामथि खेब हालौवनाय जायो खारायनायनि उनाव जोंहा खोथियाया देरनायनिफ्राय देरनायनि उनाव हायो ओ दुब्लिखौ खेबसेबाव आरो नै टिखेब हालौवो जायखौ जोंहा सामार होनाय होनना बुंनाय जायो जोंनियाव ओ नैथि खेब हालौनायनि उनाव जोंहा ओ दुब्लिनि आलिखौहाय मोजाङै थिग थाग खालामना लाग्रोयो जाय आलियाहाय थिग बेखौहाय जोंहा थिगैनो थायो आरो जाय आलिखो दाननांगौ बे आलिखो जोंहा दानना लायो अ अबेबा साइडजों अबेबा खनाजों आलिया बायनाय दङब्ला जोंहा आलिखौहाय खोना लायो जाहाथे
ओ दुब्लियावहाय दैया थिग थाग नांगौ जखानि बा नांगौ बायदि दैया थाबथानायनि जाव थाब थागोननि मिजिंजों जोंहा ओ आलिखौहाय खोनाय जायो। ओ बिनि उनाव जोंहा ओ थामथि खेब हालौनानै बा गुबुना बा खायफा खायफा मानसिया जोंहा नै थिखेब ऊं ऊं हो हालौनायनि उनावहाय मै होनायखौ नुनो मोनो दा जोंनि आव बे मै होनायखौ नुनो मोना जोंहा थामथि खेब फिन केब हालौबावनायखौ नुनो मोनो ओ थामथि केब हालौनायनि उनाव जोंहा खोथियाखौहाय फुनानैहाय लाबोनाय जायो ओ जाय खोथियाखौ जोंहा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जाय खोथियाखौ जोंहा फुयो बे खोथियाखौ जों आरो मुथासे बा बेखौ मुथासे खोथियाखौ जोंहा जोंनियाव आखासे होन ना बुंनाय जायो आरो दाइन आखा आठ मुथाजों बा आठ आखाजों जोंहा दांग्रिसे होनना बुंनाय जायो। बेखौहाय जोंहा दुब्लियाव लांनानै माइ गायनायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो
गायनायनि उनावहाय जोंहा नांगौबायायदि दै जगायना होयो बिनि उनाव जोंहा ओ टेक्न'ल'जि बा माखासे बिगियाननि आदब खाय दा जों जोंहा गायनाय फुनायनि गायनाय फुनायनि नोजोराव जोंहा सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ गोदो गोदाय आबै आबौनि आमोलाव जेरै ओ गायनाय गायोमोन बा फुयोमोन गोदो गोदायनि गायनाय फुनाय दानि गायनाय फुनाय गोबां गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
सोलायनाया बेनोदि ओ गोदो गोदाय जोंहा ओ सोरांनानै बा दाउला गेसो सेरनानै ब्रै बा थाम रिंगायाव जोंहा जोंनि न'खरनि ओ दाहोना बा आबौमोनहा हाल होलाङोमोन ओ फाफलियाव नांगाल बाननानै बा जुंगाल लानानै मोसौ हालहोलांङोमोन होलांनानै हालौहैनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ फुंनि स्नि बा दाइन बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि न'खरनि मानसिफोरा माइ गायनो ओंखारलाङो लोगोसे हालेवनाय आबौमोन बा ओ दाहोनाफोरनोहाय जोहा साहा ओंखाम लांफानाय बायदि बायदिखौ नुनो मोनो दा बे साहा ओंखाम ओंखाम बा नांगोलजों हालौवनायखौ जोंहा एसे खम नुनो मोननोसै खारन जोंहा
ओ बिगियाननि आदब खायदाजों जोंहा ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनो जाय खामानिया जोंहा ओ जि एबा जिसे सानजोंहाय जायोमोन बेखाम बे खामानिखौ जोंहा गायनाय फुनायखौ जोंहा ट्रेक्टर बाहायनानै साननै बा सानथामनि गेजेरावनो फोजोबनायखौहाय नुनो मोननोसै आरो जोंनियावहाय बिगियाननि आदब खायदाजोंहाय ओ आलि दाननाय आरो माइ हानाय आरो माइ मारा होनाय बेखौबो ट्रेक्टरजोंनो नुनो मोन- ओ माइखौ गायखांनायनि उनाव जोंहा थाम मासनि बा ब्रै मासनि उनावहाय
ओ जोंहा माइखौहाय जेब्लानाखि हायो अब्ला जायनाखि खासि होनना बुङो ओ बे खासिजों हानायखौ जोंहा गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन बे खासिजों हानायखौ जोंनियाव दा एसे खम नुनो मोननोसै खारन बिगियाननि मथ बिगियानि आदब खायदाजों जोंहा ओ मिस मिसिनजोंनो माइखौ हानायखौ जोंहा नुनो मोननोसै बेनिफ्राय हाखांनायनि उनावहाय जोंहा आरो थिक रोगानानै मोनसे ओ माइ दोननो थाखाय मोनसे फिसा दखरसे बा गल राउन मोनसे ओ सनना लायो जाय सननाय हाखौ जोंहा खलसिला होनना बुङो बेयावहाय जोंहा माइखौ दोननानैहाय गोदो गोदाय मोसौखौ जिन्ज्रि खानानैहाय सोरगिदिं गल होगदिंनायखौ नुनो मोनोमोन बेनि नि उनाव जोंहा जायनाखि हुकेन औवानि दाननाय हुकेन औवाखौ फदबना लानाय हुकेन बे हुक अकेनजों जोंहा माइनि जायनाखि जाफ्रा जायनाखि जिगाब बेखौ बेलथायनाय नुनो मोनोमोन दा बे ओ गोदोनि माखासे खोनादोंना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जायखौ मारा होनाय होनो
औ औ बेखौहाय मारा होनायखौ जोंहा दा खम नुनो मोननोसै मोसौजों होनायखौ ओ दायो बिगियाननि आदब खायदाजों जोंहा ओ ट्रेक्टरजोंनो होनायखौ नुनो मोननोसै आरो ट्रेक्टरजोंनो हानायखौबो जोंहा नुनो मोननोसै दा दैज्लांनि आबाद मावनाया एसेखिनियानो नोंथां नोंथांमोननियाव माइ आबाद मावोना मावा नोंथां?
मावो नोंथां नोंथाङा जा बुंदों जोंनिजोंबो थिग बेबायदिनो मावो नोंथां मानो बुङोब्ला जोंना जे खामानिया दस दिन बार' दिननि खामानि जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो ट्रेक्टरजों दसे ह हालागै समनि गेजेरजोंनो सुफुंजोबनो हायो नंगौना नङा नोंथां मेसिननि गेजेरजों जेनेबा ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों जों मारा होनो हायो ट्रेक्टरजों माइ गायनो हायो दानि जुगाव थ टेकन टेकनलजि जि होनोब्ला बिराद गोबां डेभलप जाबायना नोंथां बेनिखाय बेनिखायनो जोङो गायनायनिफ्राय लानानै फुनाय मारा होनाय सापफा जोङो मेसिनफोरजोंनो खालामजोबनो हायो नंगौना नङा नोंथां? दानि जुगावथ' गोबां खमहालागै हालौवनाय नुयो दुब्लियाव बिराद खम नुयो हालौनायखौ मार मोसौजों मारा होनायखौ बिराद खम नुयो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा जा बुंदों थिग बेबायदिनो गोबां खम नुयो आरो खम जालांबाय मानो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदायनि सोलिबोबाय थानाय सोलिबोबाय थानाय सम मावबोबाय थानायाथ' मोसौ हालुवा लानानै हालेवोमोन। नङा होमबा नोंथां दाना ट्रेक्टर फैनाय फैबाय ना नोंथां टेक टर ओंखारबाय गोबां टेक्नल'जिआ डेभेलप जाबाय नालाय ओंखायनो ट्रेक्टर जोंनो मावजोबनाय जायो बांसिन खामानिखौ गायनाय निफ्राय लानानै फुनाय, हानाय नङा होमबा नोंथां? माइनि बारगायैबो जोंनिजों जुखाम आबादखौबो गोबां मावनाय जायो नोंथां जुखाम खुसेर खुसेरखौबो गोबां मावनाय जायो। जुखाम आबादावबो गोबां रां आरजिनो हायो मानो होमबा नोंथां जुखामजों ओंखामखौ जों फावदार बानायनानै बो जानो हायो न'आवबो जानो हायो आरो गोबां रां आरजिनो थाखाय बाजारफ्रावबो फानहैनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेखौ जों एवनानैबो जानो हायो आरो रुनानैबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो बे जुखामनि जे बुथ्रा थायोना नङा होमबा नोंथां? जिरखांनानै आरो बेखौबो जोङो अर अर फोजोंनायाव बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
खुसेरजोंबो गोबां रोखोम जेरैबा सिनि बानायनो हायो खुसेरजोंबो नोंथां।
औ औ।
खुसेरजों जों गोलोम बोथोराव गरम मोननायखौ सुफुंनो थाखाय खुसेर बिदि बि लोङो खुसेर जायो गोबां रोखोमनि। आरो खुसेरखौ जों बिदै बानायनानै बाजारफ्रावबो दखानफ्रावबो फाननो हायो नङा होम
औ औ औ औ।
आरो खुसेरजों जों गुर मेथाइबो बानायनो मोनो हायो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां आरो बफोरखौ बाजार बाजारफ्रा हाथाय बाजारफ्राव फानोबा गोबां रो खोमनि रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो जोंनिजों फाथोखौबो बिराद गायनाय जायो फोनाय जायो नोंथां। फाथोआवबो मानो होनोबा गोबां रां आरजिनायाव गोबां हेफाजाब होयो नोंथां मानो होनब्ला फाथोनिफ्रायबो जोङो नारजि ओंख्रि जायखौ जों जायो। नार्जिजों अमाजों बेखौ जों फाथोनिफ्रायनो मोनो नार्जि ओंख्रिखौ। आरो फाथो मोनो आरो सेरायथो मोनो जायखौ जों अर जननायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां दै ज्लां बोथोराव जोंना दैज्लां बोथोराव हाया हाया गिसि जानोसै नालाय नोंथां दाबो अरजोंनो नागिरा ना नोंथां? बिनि जायाखाय जोङो फाथो सिनायाव अर सावनानै फाथो सिनायजों अरखौ फोजोंनो गोनां जायो नोंथां।
औ आदसा नोंथाङा जोंहा समा आदसा नोंथाङा जोंहा समावबो जाबाय माब्लाबा रायलायफिननोसै
औ नोंथां दे होमबा नोंथां औ गोजोन मोना मोनाबिलि गोजोन्थों